औ नोंथां औ औ गोजोन सानजौफु नोंथांनिसिम औ औ नोंथाङा मा खालामबाय दङ दा
आंथ दा ओरैनो दं नोंथां
औ आं नोंथांनि सायाव एसे नोंथांमोननि गामिनि बागै एसे फोरबोनि बागै एसे मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
अ हागोन होनदां मानि बागै होनदां फोरबोनि बागै ना नोंथां
जिखिजाया बिदिनो औ जिखि जाया बिदिनो नोंथांमोननि गामियाव फोरबोखौ माबोरै खुंनाय जायो यो आरो मा मा फोरबोखौ फालिनाय जायो बेफोरनि सायाव आं एसे मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो हायोब्ला
औ जागोनदे फोरमायनो
औ
जों जोंनाथ फोरबोआ फा फोरबोफोरा जाबाय जेरै
औ औ
गासा ओम काति गास फोरबोआव जेरै जों बेयावनि थाखाय जों बेखौ
औ
मावनाय जायो माइनि थाखाय जोङो बेखौ जाहाथे जों बेयाव जोङो धुप धुना आरो आरो बुट नारेंखल आरि होननानै जों बेयाव फालिनांगौ जायो। बे उनाव जोङो गय होनांगौ गय जरासे थ बेयाव औ जोङो फाननायाव जों बेयाव खननांगौ थखा रनांगौ बेयाव जों बेनि उनाव बिनि उनाव आरो दंबावो बेनि उनाव आरो दंबावो बियाव राज खालामा
अ औ औ आं एसे फोरमायनो हागोन आं मानि सायाव औ प्राय बेबायदि फोरबोलनि बागै मिथिनो लुबैदों नोंथां अ जेखि जायाना औ बिदिब्ला आं बैसागो सायावनो एसे बैसागो औ बैसागोनि जोङो जिहेथु ओ सिगाङाव जोङो बिदिनो थाराइ फालि बायदि बायदिफोरखौ एबा मोखोना बिबार मोखोना फिथाइ आरि बाय दि बायदिफोरखौ जेरै थाराइ आरो बिदिनो दिग्लि लुथि बादि बायदि बायदिफोरखौ जोङो बुथुमग्रोयो आरो बुथुमनायनि सिगां बुथुमो बुथुमखांनायनि उनाव आरो जों बिनि अखानायै
औ
मोसौ थुखैनो अब्ला जों बेयावहाय बेफोरखौ लाहार फाहार खालामनाय जायो औ जिहेथु जों दानिथ' मेला एबा हालदै बेफोरबायदि बायदि बायदिफोरखौ जोङो हानानै लायो आरो जोङो बिदिनो खान्था एबा सारायफोरनिफ्राय जोङो माखासे हांगारफोरखौ हल'नाय जायो आरो हल'खांनायनि उनाव जोङो बिदिनो औ औ औ बिदिनो जोङो थाव गुबै एबा थशखौ जोङो फोननाय जायो आरो थावखौ जोङो मोसौनियाव फोनो आरो खनखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैयो आरो थुखैनाय समाव जोङो बेफोरबायदिनो बायदि बायदि जोङो बिदिनो मेथाइफोरखौ खननाय जायो। अ आरो बेनि उनाव आरो बेनि उनाव जोङो मोसौफोरखौ बिदिनो होलाङो दुब्लि फारसे आरो होलांखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो लासै लासै मोसौखौ बुयो आरो बुखांनायनि उनाव जोङो मा खामो इदिनो जोंनि गिबियाव जिहेतु बेफोरबायदि फालियो जे आरोबाव बेफोरखौ जोङो थाराय आरि बायदि बायदिफोरखौ लानानै जोङो बिदिनो एसे ओ खुलुमो आरो खुलुमखांनायनि उनाव न'आव फैनानै जोङो एसे दुगैस्रोबफायो आरो बै सानखालि आरो बागोनि जिहेथु ओ से सानखालि जोङो बिदिनो गेदेर गोलाव फोरखौ जोङो मान सनमान एबा खुलुमो। आरो बिदिनो गेदेर सुबुंफोराबो जों उन्दै उन्दैफोरखौ अननाय जासियो आरो आबो मोजां मोनो आरो जिहेथु बिदिनो बैसागुनि नैथि सानखालि जों बयबो सेंग्रा सिख्ला सिख्ला गथ' गथाय ज' हानजा जानानै जों बयबो रंजा बाज बैसागुखौ जोङो बिदाय हरो आरो मोसानायजों लोगोसे जोङो बिदिनो माखासे बर' हारिनि जिहेथु सिगां सेंग्राफोरा गामसा आर'नाइ बेफोरबायदिनो बायदि बायदिफोरखौ लानानै जोङो रंजायो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर' सिख्लाफोराबो बा बर' आइजोफोराबो बिदिनो गावसोरनि जि गाननाय जोमनाय दख'ना बिदन बाय दि बायदिफोरखौ लानानै बिसोरोबो मोसानायाव ओंखारबोयो। आरो जोंबो सेंग्राफोरा सिख्लाफोराबो बिदिनो गासैबो
औ
बुं सेरजा जथा बायदि बायदिफोरखौ लानानै रंजाबोयो रं थाखाय ओंखारबोयो आरो बिदिनो गोबाव बिदिनो द'दिनसो जोङो रंजानाय जायो। आरो रंजाखांनायनि उनाव जोङो बिखौ बिदाय हरनोसै समाव जोङो बिदिनो सानसेबा साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो बिदिनो मेला एबा फांसन खुंनाय जायो बै बै सानखालि औ औ नोंथां बिदिनो बै सानखा जोङो बेयावहाय माखासे सुबुंफोरा रंजा बाजा गोसो खुसि हरो आरो जिहेतु लास्ट जोङो बिदिनो जिहेतु रंजानाय समाव जोङो बेफोरबायदिनो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथ' नाथाय गासैबो ज' ज' लानानै जोङो बिदिनो लखार ओंखाम जानाय जायो आरो बिदिनो गाजा गोमजा जोङो खाम सिफुं सेरजा बर'नि दोरोङारि बेफोरखौ लानानै जोङो लानानै जोङो बेफोरबायदिनो दामै देयै जोङो बैसागोखौ जोङो बिदिनो
औ
आदसा गामियाव बै मागोफोरनि बागै नोंथाङा एसे गोलावै हायफब्लाबोयो एसे ओंथाबब्लाबो माफोर बिदिनो फोरमायनानै हागोन नामा नोंथांनि गामियाव जे मागो फोरबोखौ माबोरै खुंनाय जायो एबा माबायदि बानायनाय जायो?
बैसागुनि बागैबो एसे सावराय जागोन नामा नोंथां
औ एसे फोरमाय जागोन नोंथां बैसागोनि बागैबाबो औ औ
बैसागु नैथि सानखौ मानसि बैसागु महरै फानलिनाय जायो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ सैथो औ नंगौ नोंथां
बर'फोरा मोनसे दोरोङारि गाननाय जोमनाय दं जायखौ बर' आइजोफोरा बानायो बैसागुआव फोरबोआव बिथांमोना जोंनि दोरोङा आरो गा
बैसागु बर' हौवाफोरा गामसा आर'नाइ आर'नाइनि गस्ला बाहायनाय जायो सरासनस्रायै गामसाफोरा गोथां गोमो आरो गाबनि जायो बर' आइजोफोरा दख'ना गान डिजाइनजों लोगोसे गोजा गोमो गलाफि गोथां गाबनि जानाय गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला उन्दै गेदेर बयबो देलायफ माफबै रंजानानै रंज
औ औ औ सैथो औ औ औ
खुलुमनानै
औ औ
गामिनि सुबुंफोरा बोराय बुरै लाइमोन आरो गथ'सा महरै मोसानायनि थाखाय आलादा आलादा हान्जायाव दायो साफ्रोमबो न' न' थांनानै दल फेंफा जाबस्रिं औवा
औ
हासथायो
औ औ नंगौ सैथो नोंथां औ हेल' हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों दा हेलौ ए ए